हेलौ
औ हेलौ
हेल' नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
आं नोंथांजों मोनसे टपिक लानानै सावरायनो नागिरदोंमोन।
औ नोंथां सावरायजागोन दे आं दायो फ्रियानो दंथ'यो।
औ नोंथाङा एम्फौ ओ टपिकआ
औ
टपिकआनो जाहैबाय नोंथाङा एम्फौखौथ' मिथियोना?
औ औ मिथियो नोंथां।
एम्फौ लाथा।
औ
औ बेनि बेनिफ्राय मा मा मुलाम्फा जायो माने आं बेखौ एसे मिथिनो लुगैदोंमोन आरो।
औ एम्फौ लाथा फिनानै फिनायनिफ्राय ना नोंथां?
औ नोंथां एम्फौ लाथा फिनायनिफ्राय।
अ ओ एम्फौ लाथायाथ' लाथाखौथ' जोंहा नोंथां गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा बा जोंनि बर' समाजाव‌ फिसिजानाय बेबो जोंनि मोनसे दोरों गियानजों फिसिजानाय जोंनिबो एम्फौ नङा होमबा बेबो बर'निनो होननांगोन जों बर'फ्रानो जायो नङा होमबा बेखौ?
औ नोंथां औ।
औ दा बेखौ फिसिनायनि गेजेरजों मुलाम्फा जायो होननानै बुङोब्ला नोंथां जोंनाथ' गोदो बर' आइजोफोरा एम्फौ फिसिनानैनो जोङो बे एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबखौनो थुननानै जोंहा बेजोंनो गावसिनि जा लाजिनायखौ खोबथेनो थाखाय गान्नाय जोमनाय जि जोम बाहायो
औ नोंथां।
बेफोरखौ जोंङो गाव गावनो न'खरावनो दानानै लाबोदोंमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां।
औ दा बेफोरबायदिनो जोंङो बे एम्फौ फिनायनि गेजेरजों जोंहा बेबायदि मोनसे मोजां जोंनिनो हारिमुवा मुलाम्फा जादों आरो नोंथां।
औ नोंथां।
जोंहा बुंनो थाङोब्ला एम्फौ फिसिनाया जोंनि मोनसे हारिमु बा जोंनि दोरों गियानखा बेजों लोगोसेनो जोंहा बे एम्फौ फिसिनायनि गेजेरजों आरोबाव जोंनि गाननाय जोमनायनि मोनसे धोरों गियाननि गेजेरजों जोंनि हारिमुवा बेरखांसारबावो आरो मोनसे नोंथां।
औ नोंथां।
औ जों बेबायदि मुलाम्फाखौ मोननो हायो बेनि अनगायैबो जोंहा ओ जोंनि जानाय लोंनाय नि बेलायाव बेबो मोनसे मुलाम्फा जायो जोङो बेखौ ओंख्रि महरै संनानै जानो हायो नङा होमबा नोंथां?
ओं नोंथां।
औ दा बेबायदिनो गोबां मुलाम्फाबो जाबावगोन नोंथां जेनोबा जों रांखान्थियारि मुलाम्फानि बेलायावबो बुंनो हागोन। जोङो एम्फौ फिसिनानै जोंनि बर' ओ आइजोफोरा न'खर सालायनायाव गोबां रांखान्थियारि हेफाजाब लानो हायो आरो नोंथां बेजों।
औ नोंथां।
ओ जेरै जोङो बेखौ फिसिनानै ओ फाननानै रां खामायनो हायो बा बेखौ एम्फौनिफ्राय मोननाय फिथोबखौ जोङो फाननानै बिनिफ्राय जों रां आरजिनो हायो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ बेजों लोगोसेनो जोङो बिदिनो जोङो गावनो गाव खुन्दुंखौबो बानायनो हायो नङा होमबा नोंथां?
औ।
बेबायदिनो खुन्दुं बानायनानै जि जोम दानानैबो जों फाननानै गुबुननो फाननानै रां आरजिनो हायो आरो बेबायदि। औ बेनि अनगायैबो जोंहा औ बेनि अनगायैबो जोंहा मुलाम्फा होननानै बुङोब्ला जोंनिनो ओ दोरों गियान बे मोनसे जोंनि हारिनि थाखाय खोब माने मोजां मुलाम्फा होननानै बुंनांगोन आरो जोंनि हारिमु नङा होनबा बियो मोनसे?
औ औ।
औ दा बेनो आरो नोंथां।
औ होनोमबाथ' फारफ्रोमथिंबो मुलाम्फा जायोना एम्फौ फिसिनानै नोंथां? औ। औ, नोंथांमोननिथिंबो फिनाय जायो नामा ओरैनो?
नो नोंथां जोंनिथिंथ' गोदोनि समाव फियोमोन नाथाय आथिखालाव एसेबांग्राब माने बिदि फिनाय नुनो थांबांलि आरो नोंथां। जेनोबा गोदोनि समाव जोङो बयनिबो न'खरफ्रावनो नुफ्रामजोबनो नागि रोमोन मोन एम्फौ फिसिनाय बा बोसोर बारै बारै बबेबा बोसोराव फियाबाबो गुबुन मोनसे बोसोराव बेफोरबायदि जों फिनायखौ नुनो थाङोमोन आरो नोंथां।
औ नोंथां।
औ नाथाय आथिखालाव माने बेफोरबायदि एम्फौ फिसिनायखौ जोङो नुबांनोनो थांनो नागिरलिया जोङो गाननाय जोमनायनि थाखाय जोंहा बाजाराव बायनानै मोननाय गामसा दख'ना बेफोरखौसो बायनानै गानसै नालाय।
औ
ओं बिनि थाखायनो जों गोबां खम जालांनायखौ नुनो थांसै आरो नोंथां। दा बेबायदिनो नोंथांमोननिथिं दासिमबो फिनाय जायो नामा
जोंनिथिंथ' जोंनिथिंबो आथिखालाव फियो। फिनाया नाथाय खमनिफ्राय खम जालांगासिनो आरो दायो
औ औ।
औ नोंथां
दा सिगाङाव नोंथाङाबो न'आव फिफेरबायमोन ना
औ नोंथां खोननै ना खोनथाम फिखांबायमोन
औ दा नोंथाङा होमबा बिनि बेखौ माबोरै फिसियो बिनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा आंनो नोंथां थोंजोङै बाबो
औ हागोन दे नोंथां
औ देनायसाय नोंथां फोरमायनायसाय।
ओं बुंनो थाङोब्ला एम्फौ बै एम्फौ फिसानिफ्राय फिसानिफ्राय माने बेनिफ्रायनो बे ओंखारफिननाय जायोथ' नोंथां मा होनो फास्ताव ओ फिथोब होनना बुङो बेखौ।
औ
औ गोदो माने नुबोनाय बायदियै ओ फिथोबखौहाय खुन्दुङाव थुनानै बेखौ लारिन लारिन थु नाय जायो माने गोदो आबै आबौनि बुंनाय बायदिब्ला बेबायदि खालामोब्ला मोजाङै बि एम्फौ सिखिरि था सिखिरि ओंखारोना बिनिफ्राय बेयो मोजां र रोखोमै ओंखारसिनो बेफोरबायदि फोथायनाय दं आरो
औ औ
औ ओमफ्राय बेनिफ्राय ओ सिखिरि ओंखारसिगोन सिखिरि ओंखारनानै बेखौ जियाव बा बबेबा जायगा बिदि जियाव आलायनानै बाहोनानै दोननाय जायो
औ औ
बिदै दैनो थाखाय बेयाव आलायनाय जियाव बिदै दैनो थाखाय ओमफ्राय बे बिदैयानो बिदैनि बिदैनिफ्राय जोलै ओंखारसिगोन ए एम्फौ ओंखारसिगोन आरो बेनिफ्रायनो बेखौ फिनानै फिनानै ग्रोब
औ नोंथां बुंलाय
हेलौ
औ औ खोनादोंना नोंथां
बिनिफ्राय आरो ओ इन्दि खुन्दुं लुनानै ऐ आं रोंला
हेलौ हेलौ नोंथां